हेलौ औ।
औ।
औ।
मा खालामदों?
दं ओरैनो।
ओरैनो दङ।
खेनथ' दा मा ओंख्रि जाखो?
ओ दालिसो ओ दालिसो भिन्दि भाजा।
ए
खोनादोंना?
खोनादों। नों खोनायाखै नामा? आंथ' खोनादों ए। औ बोरै दं?
दं ओरैनो
औ।
नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो?
जोंहा दालि संबाय ओमफ्राय मैथा बाथोन ओमफ्राय दा दाावदै रुनोसै
बेदर गैया
बेदर गैया बेदर रसवालै मैया जादोंना। ओइ खेलाया खेलाया हा?
मालानिया?
मा माहो थारमाने पि पा ववाल खाबालै
औ
बेवहाय नों सोर खौ देरहागोन सानो फाइनालाव फा सौहैगोन जायखिजाया फाइनालाव सोर सौहैगोन?
आंहा रेनटिनाखौनो दोन्दों। खौ बुंनो हाथवा आं आर्जेनटिना। बैसो मिथिगोन।
जायखिया फ्रान्सजों स्पेन खेलाया।
अ माला
ओ-फनन्द्र थारिखाव।
फन्द्र थारिखआव गाबोनफोर गैय ने दिनै दिनै गैबावला।
गैया गैया ओहो।
गाबोनफोरबो गैला।
गाबोनबो गैया ओ-गाबोन थेर समनिया सुद द सुदआवबो गैया दडाइरेक्ट फनन्द्र ओमफ्राय सल्ल।
आतसा फन्द्र
जिबायाव दं आरो जिदआव दं आरो।
जिदआव
औ
फ्रान्सजों मा होनदोंमोनलाय।
फ्रान्सजों स्पेन।
नायनांगोन बरिया जागोन बियो।
नायनोसै जायखिया फ्रान्स जिदआव आर्जेेनटिनाजों इंलेण्ड।
बरिया जागोन एयो मोननै खेलाया मोनब्रै लख टिमा बे मोनब्रै लखासैना?
औब्रा मोनब्रैलसै बे मोनब्रैनि गेजेरावनो। थ सेमिफाइनेल जाबाय नालाय।
बरिया जासिगोन
ओमफ्राय थामथि बान्थाबो दङ थामथि बान्थाखौ जाय जाय बे सेमि फाइनेलाव जेनदों बिसोरखौ। गेलेहोगोन आरोखि।
आतसा आसा
औ
आतसा
जायखियाथ फ्रान्सखौ देरहानांगौ बायदि सन्देह खालामदोंमोना आं ओरै फारसेनिया।
फ्रान्स दो स्पेेन
फ्रान्स जों स्पेन्दआव औ औ।
उम बिनिखायथ आर्जेेनटिनाखौ देरहागोन बायदि मोनदों आङो।
आजेन्टिनानिया बिराद फास गेलेदोदे।
स्पेन जों फ्रान्स फ्रान्स मोनहैगोन नामा। हेलौ
पेनज ओ खोनायाखै?
स्पेनजों माबा स्पेनजों फ्रान्सजों। देरहागोनदां नोंनि बायदिबा।
फ्रान्सखौ देरहानांगौ बायदिमोन।
सा
ओ
आ देरहाबाथ मोजांनि बाथ्रा।
औ बिसिनाबो इंलेण्डआ गोरालै आरजेेनटिनाजों इंलेण्डनि खेलायाव। इंलेण्डआबो गोरालै।
आदसा माबादि जागोन बुंनो हाला हबा।
बेनोथ।
औ
बिसिनाबो सासेया प्लेयारा डेन्जारना।
कवारटार फाइनेलाव मोनहैजोबनायब्रा अबाव गोरलै जाबावनो।
जायखिया डेन्जार जागोन आरो ना खेलाया एबार।
बरिया जागोन। फनद्र थारिगाव ज' नायनाय खालामनो नामा?
ज' नायनाय फन्द्र' थारिगाव ओ ओ खोनादों।
ज' नायनाय खालामनोसै नामा बैयाव थांना
जायो र' फन्द्र' थारिख फन्द्र' थारिख नङाबा सल्ल' थारिखनिखौ नायजाबाय। बाय।
नायजायो।
नङा होमबा औ।
बेयाव नेटानो नाङा माने जों थानायाव नायनो हाया।
औ।
एसेयावनो बुरजा माबानाय जाबाय बा बाहायनाय जाबाय।
ओ‌ खोनादों खोनादों।
दा मा खालामनानै दं ओरैनो।
ओइ जिरायनानै दङ।
जिरायनानै हेलौ? हेलौ?
खोनायाखै आरो?
औ खोनादोंना?
औ ओइट जायसिया मेसिया
हम।
मेचिया बारा गोरा जोयाखैलै गहां गहां
बारा गोसो होआसै एबार। थांनायाव थांनाय वर्ल्ड कापनियाव बरिया जोदोंमोन।
थांनाय दाख्लैबो बे फार्स्ट टाइमफ्राव जोदोंमोन फार्स्टफ्राव। फ्राव जोदोंमोन।
फाइनालाव गोसो होगोनदां। बिसिनिया टिमा फार्स्टआव इजि फार्स्टआव इजि गेलेयो लास्टावसो बरिया गेलेहैयो। ओरैबायदि माबा बाहायो बिसोरो टेलेन्ट बाहायो।
बेयो ने।
लास्टाव आथुर जाहैयो माने ओम आथुर माने आ थुरबो जोयो, बिराद माबा स्पिडआव गेलेयो लास्टाव। माने खाब्रायो बिरादनो फासआव इजि गेलेयो। ओरै लास्टाव ओमफ्राय सोहैसै ओरै ओरै अप'जिसन टिमा सोफिननो सम मोनला।
दहाय खेला ना
मा होनदों?
बिदि खालार ओरैबादि सिगांनिफ्रायनो गेलेनाया तारमाने बेबादि थाइम बारा बारा
उम उम।
बानायग्रासो जादों बलखौ बानायग्रासो जादो।
सम सम सान्स सोयोबो।
सोयोबो सोनाया ओमफ्राय बांद्राय सोग्रायाव था
औ।
सुबिदा होन आरो बेलेगखौ।
औ औ। ओमफ्राय जोंना बोरमा माबाया फारामा मालानिफ्राय जागायनो?
नेक्स्ट ओ गोजां बोथोरनिफ्रायसो जागाय गोजां बोथोरनिफ्राय जागायनोसै।
गोजां बोथोरनिफ्राय?
औ।
ओ माबाखौ जोलैखौ अबे अबे निफ्राय लायनो सानदों?
सेलिकुडआ टिसिं होबाय थानाय फोरोंबाय थानाय सारनिफ्रायनो लायजागोन। माखासे आरो जोंनि जि लकेलाव मोनो बिफोरखौबो बायनांगोन गामिफ्राव नागेरनानै।
सा
उ-उफाय गैया बाजाराव नाय नागेरथ'ला।
बयेर होननाय जोलैया बेखौ मोनबा मोजां जागौमोनहाय। दस्रा जायगानि जोलैया बे-बेखौ मानैसो लाबोनो मोनबा मोजां जागौमोन।
मानै लाबबाबो जागौमोन जानाया।
उम।
उम।
नांगौ गिदोरखौ बायनायाबो एसे फिसा फिसाखौ मोनबोबानो बरिया जथेस्थ' जागोन।
उम।
होमबा?
जायो। सय मासफोर जानाय बा बोसोरसे जानायफोरखौ बायनानै लाबोनोसै।
उम।
बेनो दामलै बहुदनो।
है दामबो खरसायाबो थांग्रोयो माबाया। बायनायाव फैफिनोबो उनाव गोगोम फैखायो।
बे सिर'हि होननाया
उम।
बेखौले इसे इसे खमावनो मोनो ओमफ्राय जोंनि आसामाव बांसिन लायो जिबा रोजासो लायो।
आतसा।
ओ आमफ्रायस ओ माबायाव थाङोबा
औ।
गुजरात ना मामोनलाय बियो?
राजस्थान।
अ राजस्थान।
औ।
बे राजस्थानाव पास हाजारसोनि मोनो आरोखि मासे बोरमाखौ।
लाबोनायाव बा लाबोनायाव बांसिन खरसा थांलायगोन ना।
जों लाबोनायाव जोंना खरसाया बांसिन थांगोन आरो।
औ।
दा इखायनो बुरजा मानसि लाहैनांगोन आरोखि।
औ। जायगायावनो मोनोबा मोजां जागौमोन माने एसे दाम खमाव मोनोबा।
थारमाने जोङो जिबा रोजा होनानै बायनांगौ। जोंनि आसामावबा होजोंहायबा।
हायाबा।
बारोजा जों मोनो आरो।
रोजा जों मोनो आरो
दा बा रोजाजों मोनोबा जोङो मासे मानैल' लायो।
मासे मानैल' लायनायावथ' लाब जानाय नङाना जागोन थ' आरो बुरजा लायोबासो जों
नोंगौ उम
खेबसेनो बुरजा लायनो हायोबा मोजां आरो
औ
बेबो क्रसखौसो मोनो खोमा आसामाव ओरै अरिजिनेलखौ मोना खोमा
अरजिनेलबो दंनो
अरजिनेलबो दंनो अरिजिनेलबो
औ दे